नों खोनादो औ नोंथां खुलुमबाय। नोंथां आङो ओ नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि ओ बाहायनाय आइजें आयलानि बादैसो नोंथांजों लायराय ओ सावरायनो सानदोमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथाङा
औ थां औ नोंथां जोंहा ओ जोंनि गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय ओ दोरोङारि आगजु होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ओन्दुनायनिफ्राय लानानै हो जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो जोंनि आबाद मावनायसिमहालागै जोंहा गोबां आयजें आयलाफोर दङ नङा होनबा नोंथां आरो बे आइजें आयलाफोरखौ जोंहा गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गावनो गाव बानायनानै लायोमोन आरो बेखौहाय जोंनि बर' मानसिफोरा औवानिफ्राय नङाबा जोंहा दंफांनिफ्राय बेफोरनिफ्राय बानायनानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां। जों दानिया आङो जोंनि संनाय खावनायाव बाहायग्रा आइजें आयलानि बादै बुंग्रोनोसै जोंना संनाय खावनायाव बाहायग्रा दोरोङारि आइजें आयला होननानै बुङोब्ला जोंहा मैगं खादा दङ आरो बे बरथन थोरसि लथा बे फोर जोंहा उनावसो फैदों होननानै मिथिनाय जायो सिगां समावथ' जोंहा माने मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरखौनो जानानै थादोंमोन आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो जोङो बांसिन जोंनि जिउखौहाय दैदेनबोदोंमोन आरो जोंहा दा फैयै फैयै फैनानै दा एसे जौगानाय थाखोआव सफैबो हिसाबै जोंनावबो दा गोबां गोदान मुगानि आइजें आयलाफोर दंसै आरो जोंहा गोदोनि दोरोङारि बाहायबोबाय थानाय दंफाङा औवाजों बानायनाय आगजु होननानै बुङो। अब्ला जोंहा दङ सागं जायखौ जों दालि खाथाबो होननानै बुङो सागं दङ आरो मैगं खादा आरो सानदांगा आरो सान्द्रि संग्राय ओमफ्राय दंबावो जोंहा बै मा होनोनानै बुङो बेखौहाय जा जान्था जौ सेबग्रा जान्था बेफोर आरो बेफोर आगजुफोरखौहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा गोदोहाय औवाजों बानायनानै लानाय जायोमोन आरो औवाफोरखौ बे खाथि फिसा फिसा सैनानैहाय बेफोरखौहाय बानायनानै लानाय जादोंमोन आरो मैगं खादा बा सानद्रि संग्राय बायदिफोरखौहाय जोंहा सागं सागंखौथ' जोंना एसे गोरलैयैनो जायो बेखौहाय एसे गोलाव औवा फिसा बा दालायफोरखौ दाननानै बिनि बिजौखौ सुफ्लंनानै बेवहाय औवा खाथि मोनब्रै थैनानै बे गब्लं फलंनायाव सोबानो जायो। मोननै फलंनानै गेजेर गुदुं फलंनाय गेजेराव सोनानै होबानो जायो आरो। ओमफ्राय आरो। जोंहा सानदांगा सानदांगाखौ मायाव बाहायो होननानै बुङोबा जोंहा ओ माइ बै माइ माबा मोननाय समावहाय ओ माइ सालिनाय बेहाय माने जिगाब गिदिर गिदिरा थाबथायो आरो आरो माइ-माइया जों ओ माबायाव गलाङो आरो संग्राय सान्द्रिखौ मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोंहा संग्रायखौहाय माइरं जावनाय माइ जावनाय बिदिनो माबा गुन्दै गुनला माबाफोर मोनसे बेसर साबाफोर जावनाय बेफोरबायदियावहाय बाहायनाय जायो आरो आरो जोंना सानद्रिनि खामानिया मा होननानै बुङोबा सानद्रिया बिदिनो सालिनाय खामानियाव बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय ओ माइरंनिफ्राय एंखुरखौहाय आलदा खालामनाय बेफोरबायदि आरो। आरो जोंहा ओम ओ दंबावो खि ओम मोनसे जोंना बर' मानसिफ्रा मोनसे हुदा दंखि ओ गावबा गावनि सिथ्लायाव ना गोरान बा बेदर गोरान बा मैगं थाइगंनि दै सर' होनो थाखाय मोनसे जांख्ला गायनानै लानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा हुदा दंबावो बै जांख्लाखौ ओ बर' मानसिफोरा औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो आरो। आरो जोंहा बिनि उनावहाय दंबावो ओ जान्था जान्थाखौबो औवाजों सैनानै नो बानायना लानाय जायोमोन गोदोनि समावहाय बे जान्थाखौ मानसिफ्रा जौ सेबनाय बा जौ बिदै हायखांनाय बिदि बायदिसिना खामानियावहाय बाहायबोदों आरो। जोंनि जौ बिदै दिहुननायावहाय जौ संनायाव जा मा जान्था खौहाय बे जौआवहाय सोनानै दोनबा जौ बिदैया बे जान्थानि सिङाव जमा जानानै थाफैयो आरो। आरो बिनि बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ ओम आबाद मावनायाव बाहायग्रा आगजु हिसाबै जोंहा बावखा सुखेन ओमफ्राय मै हासिनि ओमफ्राय दं हा ओमफ्राय बेदा ओमफ्रायो खन्था बेफोरबायदि आरो आरो जोंहा ना हमनायावबो माखासे गोबां औवानि आइजें आइला फोरखौनो बाहायबोदों बेफोर जाहैबाय जेखाइ खबाइ खखा फल' बायदि बायदि आरो जोंहा बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायो नोंथां। ओ दानिया आङो ओ जोंहा ओ समा द' मिनिट जाबाय नोंथां आरो दानिया ओ नोंथाङा आंनो माबाफोर बर'नि माबाफोर खोथा सावरायनो नामा बर' हारिनि बागै?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' खन्थाइनि जौगाखांनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो।
औ नोंथां।
ओं बर' खन्थाइनि जौगाखांनाय होनोब्ला जोंहा सिगां समाव जोङो ओ जोंनि सिगांसिन बर' खन्थाइ बर' बिजाब ओंखारजेननायाथ' जोंहा ओ जिगुजौ जौथाइनिफ्रायसो जोंहा बर' बिजाब फोराहाय ओंखारदों नङा होनबा नोंथां? ओ जोंहा सिग गाङावनो ओ जोंहा जिगुजौ जिबा मायथाइावहाय जोंना बर'नि फिसा अ' आयेन बिजाबाहाय ओंखारजेनदोंमोन आरो। बेनिफ्रायसो जोंना बिजाब जोंनि बर'जों लिरनाय माखासे ओ खन्थाइफोराहाय जोंना बे खन्थाइ बिजाबफोर बेफोरो जोंना ओंखारलांनो हमदों आरो। ओ खन्थाइनि ओ गिबियै जागायजेनन्नाय होननानै बुङोब्ला खन्थाया हाय जोंहा ओ बिबार मुगायावहाय जागायजेनदों आरो। बिबार मुगायावनो बे बिबार ओ बिबार लाइसिनि गेजेरजोंनो जोंहा खन्थाइखौ जौगाखांनायखौ जोङो नुनो मोनो बे बिबार लाइसि खौहाय जोंहा ओ गिबियैहाय जोङो बिबार लाइसिखौ नाइनटिन टुइनटिथ्रि माइ यावहाय दिहुनजेननाय जादोंमोन आरो बेखौहाय सोर दिहुनदोंमोन होननानै बुङोब्ला बेखौ सुजुगिरिया जाबाय सतिस चन्द्र बसुमतारी बिथाङाहाय बिबार लाइसिखौहाय सुजुदोंमोन आरो। बे बिबार लाइसियावहाय गोबां मोजां मोजां ओ माखासे खन्थाइफोर गोबां मोजां मोजां खन्थाइफोरखौहाय जोंहा लिरनानै गालांदों गोदोनि लिरगिरि गोरों गोरों लिरगिरि बि बिथांमोनहा बिनि उनावहाय ओ खन्थाइ मेथाइ ओंखारदों जोंहा बे खन्थाइ मेथाइआ जिगुजौ नैजिथाम माइथाइयाव ओंखारदोंमोन। बे खन्थाइ मेथाइ थाइखौहाय रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिसोर सानै बिथांमोनहा ज' जानानैहाय सुजुदोंमोन आरो। बे खन्थाइ मेथाइआवबो उम ओ बिसोर सानैजोंल' सुजुदों होननानै बिसोर सानैल' लिरनाय खन्थाइफोर गैया बेवहाय। बेवहाय गोबां ओ लिरगिरिफोरनि खन्थाइफोर दङ। ओ जेरैहाय ओ बिबार खानाय, बे बिबार खानायखौहाय बिबार खानाया बिबार लाइसिनि गुबुन गुबुन बिसानावनो ओंखारदों आरो। बिबार खानायखौ खन्थाइखौहाय जुदिस्थिर ओ माथारि बिथांमोनहा लिरदों। जलधर ब्रह्मआहाय बिनाय खन्थाइखौहाय लिरदों। सति चन्द्र बसुमतारि बिथाङाहाय बिमा बिफा बेबायदि खन्थाइखौ लिरदों आरो। बेबायदिनो फुंनि सल' जगेन्द्रनाथ कसारि बिथांनि आरो परसुराम ब्रह्म बिथांनि उन्दै। बेफोरबायदि खन्थाइआ बांसिनानो गोदोहाय ओ बे समाव जोंनि बर' हारियाथ' जोंहा गोग्लैसोनानै दंमोन नङा होमबा? जोंनि बर' हारिया जौ लोङै बेबायदिनो जौ लोंनानै लेखा फरा फराया गोदोफब नानै दंमोन आरो माने जोंना बै समावहाय लेखा फरायोब्ला जाम्बा जायो बेबायदि होननानैसो जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो बर' हारिनि समाजावहाय। गोबां गाज्रि थासारि थासारिफोराहाय सोमजिनानै दंमोन बै समावहाय जोङो गुबुन हारिफोरजों मुगैजायो। ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बो जोङो गुबुन हारिफोरजों मुगैनानै जोङो दखानफ्राव हाबबाबो कापफोर बेफोरबायदि जोङो बुस्थुफोर माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुनानै गारबोनांगौ जायोमोन। जों जाखोनदा थोरसिफोराव रावबो जायामोन बेबायदि जोङो मुगै जानायमोन आरो बै समावहाय। दा बेफोरखौ ओ फोजाखांनो थाखायनो जोंनि बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव गुबुन हारि बेफोरबायदि गोजौ थाखोआव लाबोनो थाखाय बिसोरबायदि बिथांमोनाहाय खाबु खाबु लानानैहाय बेबायदि ओ खन्थाइ लाइसिफोरखौहाय दिहुनदोंमोन आरो बेफोर लाइसिफोरनि गेजेरजोंनो खन्थाइ दिहुन खन्थाइ लिरनानै बिथांमोनहा बर' हारिफोरखौहाय फोजा फोजाखांनो हमदोंमोन आरो बेनिखायनो बै समनि खन्थाइफोरा जोंहा बांसिनानो ओ इसोरखौ लानानै लिरनाय खन्थाइ आरो जोंनि बर' हारिफोरखौहाय फोजाखांनाय आरो जोंखौहाय लेखा फरायनो थिननाय बेफोरबायदि उन्दै उन्दैफोर गथ'फोरखौहाय फरायनो थिननाय बिमा बिफाखौहाय मोजाङै दायथ' लानो थिननाय बेफोरबायदि बिबान लानानै मोजाङै फोरोंनो थिननाय बेफोरबायदि फोजाखांनाय खन्थाइमोन आरो बै समावहाय दा ओ बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियावहाय बेबायदिनो लिरै लिरै खन्थाइ लिरै जेरै जोंनि बर' हारिनि समाजावहाय जोंहा मोजां थासारिखौ सोमजिबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ बिनिफ्राय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बे खन्थाइ बिजाबखौहाय प्रसन्न कुमार बर' खाख्लारि बिथाङाहाय ओ सुजुदोंमोन आरो। बे खन्थाइया बे खन बे बिजाबावबो बे खन्थाइ बिजाबावबो गोबां मोजां मोजां खन्थाइफोर दङ जोंहा बेफोरबायदि खन्थाइफोरावनो ओ गोबां मोजां खन्थाइफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोर खन्थाइ बिजाबफोराव बेनि उनाव जोंहा इस इसान मुसाहारि बिथांखौ जोङो रायखांनांगोन खन्थाइनि बेलायावबो। बिथां इसान मुसाहारियाहाय बै समनि सासे ओ गिबिसिन आरो सासे राफोद मोजां ओ रमान्टिक लिरगिरिमोन आरो बिथाङाहाय बिथाङानो गिबिसिन रमान्टिक रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरि होननानै जोंहा बर'आवहाय ओ बेबायदि होननानै बुङो बिथांखौहाय। बिथांनि लिरनाय माखासे बिजाबफोरानो जाहैबाय सनानि माला आरो फामे बे गांनै बिजाब बिथांनि खन्थाइ बिजाब आरो बियो बेवहाय बिथांनि गोबां ओ बेबायदिनो रमान्टिक खन्थाइआ नुजाखांदों आरो। जेरैहाय बादारि मोनाबिलि गोसोम मोब्लिब गोथैबारि मोदै बेफोरबायदि खन्थाइ आहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां बेफोर खन्थाइनि गेजेरजों बिथाङाहाय मिथिंगानि फारसे मोजां मोननाय मिथिंगाखौ लानानै गावनि गोसो गावनि मोजां मोननायखौहाय रुजुनानै लिरनाय ओ बेबायदि खन्थाइखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंहा खन्थाइफोरा ओ गोदान मुगानि खन्थाइ होननानै बुङोब्ला जोङो नाइन ओ जिगुजौ बाजिनै मायथाइनिफ्राय जोङो हमनानै लानो हायो आरो गोदान मुगाखौहाय। जोंहा गोदान मुगायावहाय गोबां मोजां मोजां खन्थाइफोरा जौगानो ओमफ्राय जोंनि बर'नि थुनलाइया जोंहा मोजां मोजां लिरगिरिफोरनि लिरनायावहाय जोंहा गोबां मोजां मोजां खन्थाइफोरा दा नुजागासिनो आरो आथिखालावहाय गोबां मोजां मोजां लिरगिरिफोर ओंखारबाय जोंहा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा ओ माखासे साहित्य एकाडेमि बान था लाइमोन साहित्य एकादेमि बान्था बेफोरखोबो बेफोरखौबो जोङो मोननो हाब बाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दा जोंनि खन्थाइ ओ खन्थाइनि ओ बेबायदि जुरिजेननाया जोंहा सिगाङाव बिबार खन बिबार लाइसिनि फ्राय जागायजेननानै दिनैसिम जागायबो जाबोगासिनो दङ आरो जोबोर मोजाङै जौगाबोनायखौ जोङो दा नुनो मोनो आरो नोंथां दा आंनि बुंनाया थ' एसेनोसै जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ बिदिबा दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ औ।